मा खालामदों नोंथां?
ओइ नै आङो दङ न'आवनो ओरैनो जिरायनानै
औ अब्ला बे समाव दसे सम इडुकेसननि बागै रायज्लायनोसै
औ औ जागोन दे नोंथां।
भेकेसन होनोब्ला जोङो संसारनि माबाखौ बिदिनो गावनि सोलोंथाइफोरखौ बुथुमना लानाय नङासै। समाजखौ सोलाय होननानै इडुकेसना गोहो दं आरो इडुकेचनआ जोंनि लाइफ स्टाइलफोरखौ मा खालामो सोलायहैयो समाजखौ सोलायहैयो। बेकतिगद जिबनखौ सोलायहोयो।
औ
एसे आरो इडुकेसन सास्ट सर्ट माबा इन्ट्रदाक्सना अब्ला नोंथांनिफ्राय
औ
फंनैसै बुंनो हागोन
औ औ इदुकेइसन होनोबाथ' जोङो
उम उम
खोनायाखै नोंथां
खोनादों खोनादों
औ इडुकेसन होनोबाथ' माने सोलोंथाइ होनोबाथ' जोङो माने गोदोनिफ्रायनो जों माने सोलोंबोनाय होनना बुं माने गोनां थाब जोंनि इडुकेसना जों सोलोंनांगौआ बे जोंनि गोनांथार माने जोंनो माने गोबां माने गियान होलांनायखौ जों नुनो मोना य जायो इडुकेसननि गेजेरजों माने जोङो इडुकेसन होनोबा जों बे सोलोंनायखौ होनना बुंनांगोन जायखौ जों माने गोदोनिफ्रायनो जों उन्दै समनिफ्रायनो सोलोंङै सोलोंङै फैयो। जाय माने उन्दै समावनो जोंङो बेखौ माने सोलोंखानां गौ जाना फैयो जाय जोंनि बिमा बिफाफोरा जोंखौ इडुकेसन लानायाव माने फर्स खालामनांगौ जायो बेनि थाखाय जों फरायनांगौ जायो। बिनि गेजेराव जों इडुकेसनखौ होनना बुंङोबा मेेनलि इडुकेसना जाहैबाय जोंनि गियाननि होनना बुंगोन जों जाहाथे माने इयुनाव माने जौगालांनो हायो बेफोरनि थाखाय जों इडुकेसनखौ लांनाय जायो। औ इडुकेसनखौ होनोबा औ समाजखौबो फोजौखांनो हायो जायो जेराव जों इडुकेसन लानानै माने जों जौगालांबा जों माबा मोनसे जाहैनो हाबा जेरै जों गोबां माने फरायनानै माने गोबां जोंङो माने गिदिर गिदिर सुबुं जानो हानायखौ जों नुनो मोनो जेरै जोङो माने ओ सरकारि साख्रिफोर मोननाय हायो ओमफ्राय बिजनेसमेन जानो हायो बा बिदिनो फालांगि गिदिर गिदिर खालामनानै सोलिलांनो हायो। जायो माने जों गियान मोनो नालाय। ओ सोलोंथाइनि गेजेरजों जों गियान मोनो नालाय बिदिनो जों माने रोंगौथिखौ माने बुथुमना लानाय खौ होनना जों इडुकेसन होनना बुंनो हागोन आरो जेराव जों इडुकेसन गैयाबा माने जोंहा इमान बिदि नलेज गैया जाहैयो माने गियान गैया जाहैयो। जेराव जों माने अबेबा मोनसे थांनो जायो जायगायाव थांनांगौ जायोबा जों इडुकेसननि गोनांथि जायो जेराव जों गोबां माने ओ माने कमिउनिकेसनफोरखौबो लाफानांगोन जेरै इदु केसन होनोबा जेराव जों माने ओ सोलोंथाइनि गेजेरजों जों सोरजोंबा कमिउनिकेसनफोर खालामनोबो माने गोरलै जाहैयो आरो जेराव जों माने सोर गुबुनफोरजों माने बिदिनो रायज्लायनो हानाय साहस फोराबो जोंनाव माने इडुकेसननि गेजेरजों फैयो होननानै मिथियो आरो। आ मा होनदो नोंथां?
ओम साहस बारा जायो जेब्ला जोंनि जिबनाव इदुकेसना थायो ओ साहसा बो बारा जालाङो सोरजोंबा रायलायनो
इडुकेसन जों मोनसे माने गोबां जौगालांनो हायो आरो जेराव जोङो माने गिदिर सुबुं जाहैनो हानायनि लामा थायो जोंङो मा नै गोसा दा गोबां सुबुंफोरखौ नुयो गोबांङानो इडुकेसन लानानै जौगा ओइ खायफाया बिदिनो इडुकेसन लानानैबो माने गेजेर ससेयाव नांथानायखौ जों नुनो मोननाय जायो जों इडुकेसनखौ लायोबा जों मोनसे थांखि लानानै लानांगौ जानानै फैयो जेराव जों थांख खि लायोबा माने मोनसे लामासिम सहैनो जोंहा एसे गोरलै जाहैयो जाययाव जोंहा गिदिर फोरनि बोसो सोन मोनोबा जोंहा इडुकेसनखौ लानानै जों माने गोसोबा आरोना इडुकेसन जों माने जौगालांनो गोस थेवबो जों माने गिदिरफोरनिबो बोसोन बोसोन लानांगौ जायो बा ओ बिदिनो गोरों सुबुंफोरनिफ्राय बोसोन लायोबा जोंना जौगालांनो एसे गोरलै जाहैयो आरो माने जोंहा मा हिसाबै जों मा बुस्थुखौ फरायबा जों ओरैबायदिखौ हागोन बेफोरबायदिखौनिफ्राय जों माने जौगानो हायो आरो नलेज माने माने गिदिर सुबुंफोरनिफ्राय माने जाय सुबुंफोरा जौगालांनो हादों बेफोरनिफ्राय जों माने सोलोंना लाबा जोंहा एसे जौगालांनो हानाय गोरलै जायो आरो बेखायनो जोंनो इडुकेसना माने जोंनि जिउआव माने गोबां गोनांथि जानानानै फैयो जों इडुकेसन लाबासो सोरजोंबा इदिनो सोरनिफ्रायबा नलेजबो लानो हागोन नालाय ओ नोंथाङाबो एसे फोरमायना दे
ओ इडुकेसन ए इडुकेसनाथ' ए बिभागाव राननाय दङ जेरै इनफरमेल फरमेल नंङासै ओ जोंनि आइ आफामोनखौनो जों मिथिनो मोनो बिथांमोना दिनै गोदोनि दिनावथ' बेलेगमोन नालाय दानि दिनावथ' बेलेग जाबाय नङासै
औ औ
उम
अ नोंथां मा होनदों
र' नेदा
खोनादों दे नोंथां
आब खोनादों ना
औ हेलौ हेल' नोंथां
खोनादों
औ खोनादो दे बुं नोंथां
हेलौ
आ हें हें
हेलौ नोंथां हेलौ औ नों नों नों नों मा खालामबाय थादों नोंथां
ए दङ नै ओरैनो
आ होमबा आङो आंनो फंनैसो बुंलांबावनोसै नोंथाङा नेट नाङाखैबा नोंथां आंनो एसे फोरमायना होबावनोसै नोंथां
औ दे फोरमायनो हागोन नोंजा ओ
ओ ओ सोलोंथाइ होनोबाथ' जोङो गोदो गोदायनिफ्राय लाबोयोबा जों गोदो गोदाय सोलोंथाइ लानाय नुनो मोनामोन आरो ना नोंथां गोदोहाय आबै आबौ बा आजै आजौनिआव बिदिनो सोलोंथाइखौ जों गैयामोनानो होनजायो जाययाव जों माने सोलोंथाइखौनो लानायखौ नुनो मोनामोन जेराव गोबां खममोन बिनि जाहोनफोरा बिनिबो जाहोनफोर दं जाय जाहोनफोरा जाबाय गोद दोहाय बिदिनो खाथिफोराव फरायसालि गैयामोन। औ खाथिफोराव फरायसालि गैयामोन बायक
हाग्रा बंग्राफोर नालाय लामाफोराबो बिदिनो माने खाथिफोराव औ औ खाथिफोराव बिदिनो माने बिदिनो स्कुल कलेज गैयिनि जाहोनाव माने बिमा बिफाफोरा माने गिनानै माने गावनि फिसाफोरखौ माने थांनो होनाय जायामोन आरो स्कुल कलेज बेनि अनगायैबो माने सुबुंफोरा माने सोलोंथाइ लायामोन आरो। हा
मालायनाव थानानैनो माबायोमोन नालाय ओंखायनो
औ बिदिनो माने गोजान गोजान जायगायाव थांनानै माने सोलोंथायाइ लाहैनो हायामोन। आरो बिनि जाहोनावनो माने गोबां सुबुंफोरा बेे सोलोंथाइ गैयै खौ नुनो मोनोमोन आरो गोदोहाय।
औ।
अ बिनि अनगायैबो आ बुङोबा सोलोंथाइखौ जों माने गिदिर सुबुं जानायनि अनगायैबो जों माने बिजनेसमेनफोरबो जानो हायोना माने जोंहा औ जोंहा माने इयुनाव माने फिउसारा मोजां जाहैनि खौ जों नुनो मोनो आरो सोलोंथाइनि गेजेरजों। जों दायोथ' औ दायोथ' जोङो बुङोबा सोलोंथाइ खौ माने गोबां बिदिनो रेहाय मोननायखौ जों नुनो मोननाय जायो जेराव जों माने गोदोहाय बिदिनो द्रेसफोर गाननानै रांखान्थिनि गोबां खममोन नालाय गोदोहाय जोंनि बर' समाजाव दायोथ' बिदि नंलिया बारा नंलिया होननो हायो जेराव रांखान्थिया दा जोंनि बर' समाजाव फैबाय बिनि गेजेरजों आरो बुङोबा गो बेहाय माने बिदिनो ड्रेसफोर गाननो मोनामोन माने ड्रेसफोर बिदिनो माने स्कुल कलेजनिफ्राय बिदिनो ड्रेसफोर मोनामोन। दायोथ' सरखारानो माने जोंनो प्रभाइद खालामना होखायो जों बेखौ नुनो मोननाय जायो। बिदिनो आरो जानाय आदार जानाय आदारफोरखौबो होयोमोन होननानै जों मिथिनो मोननाय जायो दा फैयो होननानै जों मिथिनो मोननाय जायो आरो जाय समाव माने जों फरायसालि एल पि निफ्राय बुङो बा हाय स्कुलसिम जों माने दायो जानाय आदारखौ जों फ्रियावनो मोनजायो होननानै बुंनो हायो आरो औ। स्कुलाव थांबाबो माने बिदिनो जानाय आदारखौ मोनजाखायो होननानै बुंनो हायो आरो दा स्कुल निफ्रायनो आरो बिनि अनगायै बुंबो जोंहा लेखा लेखा बहि बिदिनो जों सरखारनि बेनि माने फरायसालिनिफ्रायनो जों मोननो हानायखौ जों दा नु औ नुनो मोनसै आरो। औ नोंथां। नोंथाङाबो एसे बुंदो दे।
उम
मावनो हानाय माबाया खेम'थायाथ' गैया नालाय बेनिखायनो लोगोफोरजों थाब्लासो जोङो मानसिफोरजों सिनाय जाय नङासै?
औ औ
सोर-सोरबा नोंखौ सिनायनो आंनि फिसाया मोजां ओ बै मोजांथार फरायनायाव बेफोरबायदि जोंनि जिबनाव फैयो आरोना इडुकेसन थायोबा।
औ
उम नोंखौ सब मानसियाबो सिनायगोन उम बे मानसिया फरायनायाव मोजां बा सोलोंथाइ लानायाव मोजां होननानै जोंखौ मानसिफ्रा मा खालामो सिनायो बेनो जोंनि इडुकेसननि माबे बोलोगोरा पावारा ना नङासो?
औ
उम होमबा दे नोंथाङा
नोंथाङा जेरै औ नोंथाङा जेरै बुंलांदों दा इडुकेसन होनोबाथ' गोबां बिदिनो जौगानायखौ' नुबोबाय दानि सुबुंफोरा माने गोदोहाय बेबायदि पारसेन्टेज लाखिना पास खालामोमोन दायो बिदि माने गोबां पारसेन्टेज लाखिनानै पास खालामनायखौ नुनो मोनो जायनि जााहनाव माने जोंनि बर' स सुबुंफोराबो माने बर' समाजनि सुबुंफोराबो माने गोबां गिदिर गिदिर कलेजफोराव फरायहैनायखौ नुनो मोननाय जायो जायखौ औ औ जायफोरा माने दानि बर' माने जोंनि बर' समाजावबो माने गोबां बर' माने सिख्ला सेंग्राफोर बा आइजो माहारिफोर बा हौवासाफोरा माने गोदान गोबां बिदिनो जौगालांनायखौ
जौगालांनायखौ जों नुनो मोनदों आरो फरायनायनि गेजेरजों इडुकेसननि गेजेरजों
औ औ बि बिदिनो सोरबा खायफाखौ सुबुङा माने खायफा फरायसाफोरा माने बिदिनो साइन्स कमार्स आर्स बिदि लानानै माने गावनि जिउखौ माने खुंलांनो नाजालांनायखौ नुनो मोनसै दे आजा माने बिदिनो गिदिरखौ फोरों फरायलांनाय बा सोरबा आर्स लानायफोरा बिदिनो टिचार जाहैनायखौ नुसै बओमा बिदिनो साइन्स लानायफोरा डक्टर बिदिनो बायदि बायदि दि रोमखनि कमार लानायफोरा बेंकिं बेफोराव थांनायखौ जों नुसै आरो नोंथां जाय फोरा माने गिदिर गिदिर फरायनानै माने गिदिर सुबुं